औ खोना
अ नों थांनिया खबरा माबोरै मोजां ना?
औ मोजाङैनो दोङो औ औ औ दायो नोंथाङा मिथिगौना जों मानि बागै रायज्लायगोन?
औ मिथिया नोंथां मिथिया फोरमायनो हाग
ओ औ औ दायोज जों रायज्लायनो नागिरदों ओ गोदोनि जुगाव ओ माखासे सुबुंफोरा संसारखौ माबोरै जाबोयोमोन आरो दानि जुगनिया संसार खौ माबायदि जायो द सुंद'यै सावरायनो आखायाव लादों। नोंथाङा इसे फोरमायना होनो हा नोंथाङा इसे फोरमायना होनो हागोन नामा गोदोनि आरो दानियाव मा फारागथि नुदों?
सुबुं होननानै बुङोब्ला जों ओ जोंनि बर' सुबुंखौल' बुंदोंना आ गुबुन बु गुबुन
गासैबो गासैबो सुबुंखौनो होनदों आङो मानो होनबा सुबुं माहारि होनोबा जों गासैखौबो साननानै लाजायो नालाय। किन्थु जों मिथिनायाव जोंनि हारिनि सु बागै जों बांसिन मोजाङैनो मिथिगौ। थेवबो गोदोनि बा दानि ओ आं एखे होननानै गासैबो सुबुं माहारिखौनो एखे होननानै आं सानहरो आरो
नोंगौ नोंथां बिदिब्लां नोंथां ओ सुबुं होननानै बुङोब्ला जों गासैखौबो मिथियो नोंगौ थारैनो नाथाय बेनि गेजेरावनो जों गुबुननि खौ हानद्रेरा लाब्लानो ओ जों बर' ओ सुब बुंफोरनि राज्यो जानाय गोदो माबायदि राज्यो जायोमोन बा आथिख खालाव माबोरै राज्यो जायो? ओ बिनि गेजेराव ओ बिबुंथिखौ लाखिनो सानदों। ओ नोंथां ओ गोदोनि समाव गोदोनि समाव बर' सुबुंफोरा ओ गोबां खस्थनि गेजेरजों ओ राज्यो जायोमोन बा आबाद मावनानै जायोमोन बा मिथिंगानि सायाव सोनारनानै आबादखौ मावोमोन होननानै जों ओ बुंनो हायो ओ नाथाय आथिखालाव ओ जोंनि बर' सुबुं सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइनि दावगानाय आरो बिगियाननि जौगानाय मुगायाव बा ओ गोबां बुद्धिजिबि सुबुं जायफोरखौ जों खाथि खालायाव राज्यो जानाय गुबुन जाथिनि सुबुंफोरजों राज्यो जानायलाय बिथांमोननि आबाद मावनाय ओ आबाद मावनाय ओ बैफोरखौ जों फल खालामनानै बा गुबुन जायगायाव जोंनि सुबुंफ्रा ओ गोबां सोलोंथाइ लानो थांनायाव नुबोनाय बा मिथिबोनाय उम बैफोरखौ लानानै ओ जोंनि ओनसोल बा हालामाव गोबां जौगानाय थाखोनि बा ओ जौगाखां आदबनि ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां नाथाय गोदोनि समाव बर सुबुंफ्रा ओ फ्राय बोथोराव दैज्लां बोथोरनि समाव ओ बोथोरा अखा हायोब्लासो बे बोथोरनि सायावनो ओ जों सोनारनानै माइ आबाद ओ जुखाम आबाद बायदि आबाद फसलफोरखौ जों दिहुन्नानै लायोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो नाथाय आथिखालाव ओ बोथोरनि सायाव बा समनि सायाव सोनारा लाबानो बयबो सुबुङानो ओ गोबां ओम जौगाखां आदब बा गोबां गोदान गोदान नेमखान्थि बा आदब खायदाफोरखौ बाहायनानै ओ अखा बोथोर नङाब्लाबो ओ दुब्लि बा फोथाराव दै जगायनो हायो हानाय फाम्फ मेसिन बा ओ बायदिसिना ओ दै जगायनो हानाय मेसिन आरो बेजों लोगोसे आबादखौ ओ से बिघायाव बा नै बिघायाव जि जायगायाव ओ द मन बा ब्रै मन जायोमोन बे जायगायाव जोङो जि मन बा जिनै मन दिहुननो हानाय ओ बैफोरबायदि आदब खायदाफोरखौ ओ लानानै आथिखालाव जोंनि बर गामियाव